औ नोंथांव
औ अब्ला जों दायो जेनेबा जोङो जेनेबा सोलोंथाइ लानायनि सायाव एसे रायलायनोसै नामा सोलोंथाया जेनेबा जोंनि जिउआव माबायदि बिफाव लायो। एबा आथिखलाव सोलों। आथिखालाव जेनेबा सोलोंथाइया। जोंनि थाखाय बेसे गोनांथिथार। बेफोरनि सायाव एसे रायलायनोसै अ।
जागायनो हासिगोन।
औ अब्ला जों जेनेबा सोलोंथाइखौ जेबा मानसिया ओ जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जेनेबा एसे ब्रै बा थाम बोसोर जानायनि उनाव। जों सोलोंथाइखौ लानाय। जायो अब्ला बे गुदि सोलोंथाइ लानाय समाव बा जों मा रोखोमनि जेनेबा सोलोंथाइखौ लाजेननाय जायो जुदि उन्दै जेनेबा उन्दै समाव आरोना। बा गोदान फरायसालियाव थांजेननाय। नोंथाङा जेनबा। बे। जोनोम जा उन्दै गथ'खौ मा बिथिंनि। ओ गियान बा सोलोंथाइ होनाय जायो होननानै नोंथाङा सानो
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो सों थारखौनो सोंथि खालामदों जे जोंनि बे उन्दै बैसो बा जोनोम जानायनि उननिफ्राय गिबि बा सिगां सोलोंथाइ लाजा जेननाय होननानै बुङोब्ला आरो मा रोख रोखोमनि सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बुङोब्ला नोथां गिब बियावनो जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि बा उन्दै उन्दै समनि सोलोंथाइ दानायनि बेलायावहाय गिबियावनो जोंनि न' खरनि बिमा बिफायानो गाहाय होननानै
औ
बुंनांगोन बेनि उनावसो एसे जेब्ला गथ'साया देरलांगोन एबा बैसोआ बारायलाङोन अब्ला नै थियाव जोङो फरायसालिखौ होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां जेब्ला गथ'साया लासैनो देरबोगोन अब्ला बै उन्दै समावहाय न'खराव फानानै न'खरनि बिमा बिफ बिफाजों लोगोसे न'खराव थानाय बिबौ बिब' बिबै बायदि बायदि दि सो-सोमोनदो जानाय सुबुंनि गेजेरजों जोङो बेसोर खौहाय बां द्राय नंब्लाबो एसेब्लाबो सोलोंथाइ खौ जोङो होग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ
उम
अब्ला जों बेयाव गिबि सोलोंथाइ लानायाव जेनेबा बे जोनोम जाग्रा गथ'आ जाखौ जेनेबा सोलोंनो हायो जेनेबा बेखिनि गियानखौ बे उन्दै समाव होनाय जायो। बे गुदिया बे फरायनायखौ गुदि फरायसालि होनबाय बे नि उनाव जों एसे ओ जेनेबा ओ ओ आद नौ दस बोसोरसो जाबाय गथ'आ जेनेबा बे गथ'आ बेनि उनाव बे गथ'नो मा सोलोंथाइ होनाय जायो जेनेबा मा जेनेबा गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि बेफोरबायदि
नंगौ नोंथां जेब्ला गथ'साया लासैनो देरबोगोन अब्ला नख'रनि फ्राय जे नखरनिफ्राय जे सोलोंथाइ होदों बेनि अनगायैबो ओ देब्ला बैसोआ जालाङो अब्ला फरायसानो गुदि सोलोंथाइ होनाय जायो बे गुदि सोलोंथाइ फोथाय होनायनि उनाव जेब्ला गथ'साया देरलांगोन अब्ला लासैनो गोजौ फरायसालि बिदिनो गोजौसिन फरायसा फरायसालि बेबायदियावहाय बिसोरनि बैसो आरो सोलोंथाइखौ नायनानैहाय उओ बिसोरनो मोजां रोखोमै सो सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ बिदिनो ओ गोजौ फरायसालिसिम सहैनायनि उनाव जों बिदिनो फरायै फरायै माखासे गोबां गियान बुथुमनो हायो। लोगोसेनो नोंथाङा सानो नामा जोंनि जोंनि जिउआव सोलोंथाइ लानाया जेनेबा आथिखालाव गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो ना।
नंगौ नोंथां थारैनो आथिखालनि जे मुगायावहाय सासे सुबुङा सोलोंथाइ लानाया जौसेयाव जौसे खोन्दो जौसे जौखोन्दो। खोब गोनांथार होननानै आं सानो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला जाय सुबुंनियावहाय सोलोंथाइ गैया बै सुबुङा दानि मुगायावहाय ओ थांनानै थानानै थानो एबा सरासनस्रा स्रा जिउआव सोलिनो खोब गोब्राब होननानै बुंगोन ना नोंथां? मानोना दानि जे बिगियानारि मुगानि जौगानायावहाय गासैबो सो सोरां जेननायनिफ्राय लानानै नों फिन मोनाजासिम जोंनो एसेब्लाबो सोलोंथाइनि गोनांथिया
औ औ औ औ
बेनिखायनो जे आथिखालनि मुगायावहाय सोलोंथाइ लानाया जौसेयाव जौसे जौखोन्दोआ गोनां थार होननानै आं सानो नोंथां
औ औ औ औ नोंथां नोंथाङा माबाफोर सोंनाय सोंनो हागोन नामा सोलोंथाइनि सायाव
जागोन नोंथां जे नोंथां ओम बुंदोंना सोलोंथाइनि बेलायावहाय
औ
आंनि मोनसे सोंथि नोंथांनिसिम
औ
सोलोंथाइया आथिखालनि मुगायावहाय माबायदियै गोहोम गोग्लैदों बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ आथिखालावथ सोलोंथाइया सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव मोनफ्रोमबो बिथिं मोनफ्रोमबो थासारियावनो जोबोद गोनांथिथार जायो ओ जों ओ जेनेबा अफिस कासारिफ्राव जेनेबा माबा मोनसे खामानि मावनो गोनां थि जायोब्ला जेनेबा जों सोलोंथाइनि जोबोर गोनांथि जुदि सोलोंथाइ जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बे मानसिया गुबुननि हेफाजाब बा माबा मोनसे लानो गोनां जायो लोगोसेनो अफिस कासारियाव सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजों एबा माबा मोनसे आरज बिलाइ लिरनो गोनां जायोब्ला बे मानसिया बे सो बेनियाव सोलोंथाइनि गोनांथि थाथारगोन थाथारगोन बिदि नोंनाव सोलोंथाइ बा गियानानो गैयाबा बे आरजलाइ गांसेखौ माबायदि लिर गोन माबायदि लिरबा आरजलाइाया जेनेबा गनायथाव जागोन बेफोरखौ बे मानसिया ओ बे मानसिनियाव गियाना थानांगोन नङाब्ला बे मानसि बे खामानिखौ बियो मावफुंनो हानाय नङा बेनिखायनो आरो आथिखालाव सोलिलांनो थाखाय मानसियाव सोलोंथायाइया जोबोद गोनांथिथार जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बे मानसिया आरो मा समाव बे मानसिजों मा रोखोमै बाथ्रा रायलायनांगौ अबे जायगायाव मा बिथिङै बाथ्रा बुंनांगौ मा बाथ्रा बुंब्ला बेयाव बे बाथ्राया खाबजागोन बेफोर बाथ्राखौ खायसे ओ सोलोंथाइ गैयै बा आनइडुकेटेड मानसिया बारा बुजिनो हाया बा बाथ्राखौ बुंनो रोङा जायो अब्ला बेयाव खामानिया ओ जाबायदि जानांगौ जाबायदि जेनेबा फिथाइ मोननांगौ बे बेफोरबायदि फिथाइखौ मोनाबो जानो हागौ
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों ना
औ
आरो माबा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा?
औ ओ लोगोसेनो जेनेबा जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जेनेबा मानसिनि जिउआव जेनेबा आ आ सोलोंथाइ गैयै बिथिंनिफ्राय जाय मानसिया सोलोंथाइ गोनां दं बे मानसिनि जिउआ एसेबाबो आलादासिन जानायखौ नुनो मोननाय बेखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना आथिखालाव जाय मोनानसिया सोलोंथाइ थाय दङ बिनि साननाय हनाय ओ बाथ्रा बुंनाय बिनि थानाय जेनेबा थानाय मा होनगोन बेखौ जेनेबा थासारि बेफोर एसे ए आलादा आरो नि नुनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना
ओम नंगौ नोंथां दा नाथाय नोंथां बेबायदि जों मोनथिखागौ जे दानि जे मुगायावहाय सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जे एसेब्लाबो बिसिनि ओ जिउ राहाया जौगासिननाय होननानै मिथियोब्लाबो जे सोरबा सोरबा सुबुङा बा खायफा खायफा सुबुंफ्रा आथिखालावबो जे सोलोंथाइखौहाय मोजाङै बा आबुङै ला जोबनो नागिरा एबा सोलोंथाइ लानायखौ एकदमबारे ओ गोनांथार होननानै साननो नागिरा बेबायदि रो रोखोमनि आखु
औ औ औ औ औ नुनो मोनबोदों
दा बैफोरनि बैफोरबायदि सुबुंनि जिउआ जे आथिखालनि मुगायावहाय सोलिनो गोब्राब जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ ओरनो बेफोरथ जेनेबा बेफोर माखासे नखरनि फारसे बिथिंनिफ्रायबो जानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो सानो जे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो माथो आथिखालाव गोबां मानसिफ्रानो ओरैनोसो थायो बेखार थायो जेबो साख्रि बाख्रि मोना बेफोर साननाया आथिखालाव नुनो मोनसै आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै बेबायदि बेखायनो जाय मानसिया ना फर इडुकेसन थाबोलाबो नाजानायानो गैयाबा माबा मोनसे बेखौ बोरै मोननो हानो मा मोनसे मोननो थाखाय मानसिया ना जानांगोन। माबा मोनसे बुस्थु सोरबा आथिखालावथ' जासिना होनाय जेबो बुस्थु। आथिखालाव जेनेबा औ औ। बादायलायनाय बिथिंआ गोबां। जाहैबाय औ बेफोरखौ नुनानै जुदि। औ नाजालायनाय गैयाबा। सोलोंथाइ थाब्लाबो जेनेबा बे सासे मानसिया सोलोंथाइ गैयै बायदि जानानै बा थानो गोनां खायसे खायसे मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों दा बैफोर। खायसे सुबुंफोरनि थाखायनो जे सोलोंथाइखौ लानाङा।
औ औ औ नंगौ नंगौ। बिदिनो खायसे।
औ नोंथां।
बिनि बिनि सयाव आर खायसे। मानसिफ्रा बुङो जे सोलोंथाइ गोनां जाय मानसिया सोलोंथाइ लायो लानाय दङ बे मानसिफ्राबो जाय उन्दै उन्दैफोरखौ गियान होनो नागारो सोलोंथाइनि गेजेरजों जेबो मोना। जेबो जाहैया बेखार जायो बेफोरबायदि माखासे मा होनगोन बेखौ।
बेफोरबायदि माखासे सोमा बेसोनखौसो होनाय नुयोना।
औ माखासे जेनेबा। दाउन। खालामनाय नुयो फरायनायनि गेजेरजोंबो जेबो जाया बेखारसो जायो। बेफोरबायदि थासारि खालामनाया जोंनि समाजाव माखासे बिथिङाव जेनेबा गाज्रि आबहावा सोरजियो आरोना। बेबाइदि बिबाइदि। बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइ लानायखौ गारनानै बिदिनो फालथु खामानि जेनेबा जानाय लोंनाय बेरायनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव बांसिन। जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना।
नंगौ नोंथां दा बैफोरखौ बैफोरखौ गैया खालामनो थाखाय। ओंखायनो जायफोरनाखि सुबुंफोरा। जे सोलोंथाइ मोननानै। जेबो खामानियाव नांथाबनानै थानो हायाखै। बा मोनथ'वाखै बैफोर सुबुंफोरा। बिसोर जे। माखासे सुबुंफोरा ओरैनो दङ बैसोरखौहाय। बिसोरो दिथा होनांगौ बा दि। दिथा होनायनि। बिबाना बैसोरनाव थाङो।
औ औ औ अब्लानिया समाजाव एसे मोजां थास सारिबा मोजां बारहावा जोंनि बर' समाजनि गेजेर फैहैगोन आरो
नोंगौ नोंथां।
ब्ला नों नोंथां जों कलखौ एस नियाव दोनथनोसै ना?
जागोन नोंथां।
औ औ दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ